ओ खोनायाखै?
औ खोनाबाय
ए मा खामदों?
आङो नै ओरैनोसो दङ ओरैनो दङ
उम
नोंहालाय?
ओरैनो‌‌ दं आबो मा ओंख्रि?
माबासो दालि पतल पाजा ओमफाय फुंनि खायला बाथोनमोन नोंसिना मा ओंख्रि?
जोंहाबो माबासो मा होनो जोगोनाथ खान्थाल बेगद आमफायो बयलारजों मैथा
जाखांबाय?
अ जाखांबाय जाबाय दहायनो जादों ओरै ओरैसो दंगासिनो जाहाबो
सान्दुं गोसाथार लै गरमथाल
बोथोरानो गरम
ओरैबायदि खा
ओं
गायाखै
ओरै माइ गायानो जोंहा।
ए।
नोंसा गायो।
जोंहा गायथ'वाखै दाबो। आइया मानसिफोरनावसो खामला गायहैदों।
एह।
गायथवाखै।
न'वावबो गायोने? ए ओ ओ ओ।
दाबो जोबाखैनामा नोंना
सोर सोर दं नोंसालाय?
जोंना आं दङ, बिदा दं माखासेफ्रा गैया न'आव।
ए। रायलायानो बेहाय राय्लायनायानो जाया। हरानो आङो। रायलायबाय थायो नों?
आंना जोब बाय माबा नैजिदाइन जाबाय ओमफ्राय सोरबा हरोबा रायलायनो होननानै आङो बे सानैखौ हर हराखै आरो ओरैनो दोनदों।
ए। खानैनियाबो बारा गोबाव जायाखै नालाय ओमफ्राय रायलायनायानो जाया आङो बांसिनानो। रायलायबाय थाबालाय जासिगोमोन हराना उफो
राय्लाया गोबाव जाबायमोन दाख्लै एसे गोबाव जाबाय ओमफफ्राय दिनैसो नै नों नों हरनायखौ नुनायखाय आंनो हरनो थिनहरदां।
एहे ए मोजां। माने रायज्लायग्राफ्रा बुरजा बुरजा मोनथारबाय।
बेसि मोनखो।
जाथ'वाखै आंना दाबो जाथ'वाखै ओहो ओ ओंना बेसां जाखो?
आंना माबा जाबाय। जिनै
जिनैजौ बाजि जाबाय बाजिनि बारा जाबायदां।
ए। मोजां ना ओरैनो।
उम ओथास्लायस्लाय।
औ।
अबेनि आब'वा?
हा।
आब'आ अबिनि?
खोनाया।
बिजनि-बिजिनिथिंजायनि।
नेट ए ओ।
हो
औ खोनाबाय
ए नोंहालाय
आं गैखा गावसिनि
काजलगाव ए
गरमथार दुंखावजोबो नै
होम
गमथार दुंखावजोबो
गरमथार सान्दुंआबो गोसोथारना अखायाबो आरो अखा अखा‌ हाबाबो बाय थादोंमोन मैयाफोरनिफ्रायसो दाखालैफोरनिफ्रायसो जादों
अखा हाबाय थानानै दुंबायना हाला माइ गायग्राफोर ज दुब्लि बारियाव
नोंहालायबो गायाखै माइ नों न'आवल' गायो
दा बे खामला गायो ओमफ्राय एबार गायहैयासै लोमजादोंमोन
ए लोमजादों बोथोरफ्राबो ने दा मोजां नङाबा गायबाबो
गैया ओमफ्राय गायहैनो मोनासै
ए जोंनिथिंगायबो हाजिरा गायहैदों मानसिफ्रा सोरबा सोरबा ओमफ्राय आंहा थाङाखै
सान्दुं गोसाथार अखा हाबाय थाबाबो सान्दुं दुंजानो लुबैयो सान्दुं दुंबाबो अखा हाजानो लुबैयो
सान्दुं दुंजानो लुबैयो
साबेसे लोगो औ दाबा दिनै साबैसेनो हरखो
आं हराखैनो दा नोंजों रायलायनायल' ओमफ्रायो मैयाबो सासेजों रायलायदों ओमफ्राय रायलायाखै फन रायलायनायानो जाया आंना
जोंहाबो दाखैफोरल' एसे रायलायबाय थानाय जादोंमोन ओमफाय गैला दा
ए
बिदि हरबाथाय बांसिन हाबोना नोंना देखायाखै नामा हाबनाय
हा मा होनदों
नोंना हाबनाय देखायाखै
नोंना हाबनाय देखायाखै नामा द गोथाव जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दाखैलि
ए बिसि गोबावजों
नानै हरजादों ओमफ्राय खौबो हरनो होआसै दां
हरजाया बाबो बेगेलफोर हरजागोन खोमा
हा ।
हरजायाबाबो
मोजां खोनाफैयासै नाथानाय खोनाबाय ।
मैमा बेलेग हरनाया होनदां
माबा बेलेगफोर हरनाया फैयोबा फैयोमोन ।
ए हरजायालमोन नोंनना होमबा?
ओ आमफ्राय रायलायाखैना आङो ।
औ ।
ग म
थिंबो दंग खोमाने बिदि रायलायग्राया मेरला?
गैया बानायदोंमोन जोंनि खाथिना खोनथानो थिननायखाय खोनथादोंमोन आङो ओमफ्राय गैया बारा जोंनि लोगोफ्रा सानैल' दङ ओरै।
ए रायलायाखै?
ओहो ।
हा
मे ह
हा
सोरनिफ्राय हाबानोंयो?
आङो माबानिफ्राय हाबदों । आंनि हासबेन्डनिफ्राय बोराइनिफ्राय ।
ए
नोंहाबो रायलायबाय रायलाय होननानै ओमफ्राय गाहाबो बारा रायलायनायानो जाया नालाय बांसिन ओमफ्राय आंखौबो रायलाय रायलाय होन्नानै होननानै बुंबाय थानायखायसो रायज्लायदों आंयो नङाबाथ' रायलायनायानो जानाय नंखायामोन ।
बै बिजनि खुख्लुं खाथि नामा?
ओ इथिंजायनो ओ ।
ए बेनो खोमादां ने?
हा
बिदिनिफ्रायनो हाबदों बे बेयाव फैयोना खुखलुंनाबो
ओ ओ ओरैथिं दङ मेरला दङ जोंथिंजाय इदिखु बे खुख्लुंआवनो उम ।
आदा रबुलाबो मोनसे जोबनानै मोनसे खालामबावबायनो सिनायो ना आदा रुबुलखौ? मोननै खालामदोंनो बियो । मोनसेया
ओ दाख्लै इसोरो रायलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय मोनसे मोनसेखौ अबे मोनसेजों रायलायदों मिथिया आं ।
आंजोंबो रायलायबाय थादोंमोन औ । सिनायो जोंबो बेयाव थाङोना मोसानायाव ।
ए उम उम उम ओ ओ । सिनायलायो होमबा?
ओ ओ ओ ।
दा मोनसे जोबबावबाय खोमा हरथाराखै नुवाखै आङो ।
माबाबो मिसेबो हर दाउआखौ दायहरनाय नुदोंमोन आामो बिसोर मोनसेजों हरदोंमोन खोमा ओमफ्राय बै मोनसेजों रायजलायनायखौ मिथियां अबे मोनसेजों रायलायदोंथाय
मस बायन्द म बिल
ओ
मोनै मोनै बुजााय बियो
ओम
बिदि माबा दस्रा सोदेरलाबायबा दस्रा सोदोब सोदेरनायफोरानो इसे जि मोनदों ने
हा
रायलायनायाव दस्रा सोदेर सोदेरनो मोना ना । दसार बिदि मानसिफोरना रायलायबाबो इसे एसेल' मोनदोंनो
ए बेलेग बिदि मा होनो सोदेरनो मोना होनदों आंबो बारा मोजां मिथियानोमोन। ओमफ्राय माबोरै रायलायनांगौ माबोरै खालामनांगौ माबोरै माबोरै बोरै बेखौ मिथियानो आं बारा ओमफ्राय
फार्स्टआव सिनाय सिनायफोरजों रायजलायाखैमोन बे लोगो लोगोजोंल' रायज्लायदोंमोन।
ए
सासे मानसिजों खोनथामल'मोनो होनदों ना
ओ
ओमफ्राय सोरनावबा सोरनावबा खनबानि बारा थां सोरनावबा ओमफाय थाङासै
रेल माबायो खोमा टाइम बाय टाइम रायज्लायनो मोनो नामाथाय रायज्लायदोंमोन मानसिफ्रा सोरबा सोरबा रायलायबाय थायो ओरै जोंनिथिंजाय
नो सोराबा सोरबा बे सोरहाबा खाराखै ओमफ्राय
होम गरम खारेनबो थांबावबायसो नै जों गरमथार बोथोरा
हा
फांखा होबाबो गरमथार
उम खारेन्ट थांबावबायसो
नै जाबायबोमोन।
ए ओ ओ नायनो बावदों आंहा
औ
माबानोसै होनोमबालाय मालाबा रायजलायबावसै। ए दे दोनथ'नोसै।